औ
खोनादों ना
औ खोनादों
अम
हा
दा जोंङो एसे बेरायनिसो खोनादोंना औ बेरायनायनि सोमोन्दै एसे रायलायनोसैना देलाय नोंथाङा बुंलाय बहा बहा बेरायहैनो लुुबैयो नोंथाङा।
बेरायनो लुगैनायाथ' आंथ' सोब जायगायावनो बेरायहैनो लुुगैयो।
अम
माने थांफेरै जायगायावनो थांनो लुबैयो आरो।
ओ बेरायनानै माबादि मोनो।
बेरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो माइन्दआबो फ्रेस जायो। लोगोसे आरो जोंङो अम माखासे मिथियै गियानफोरबो मिथिनो हायो बेरायनायनि गेजेरजों। आरो बै जायगानि थासारिफोरनि सोमोन्दै बेफोरनि सोमोन्दैबो मिथि बिदिनो थायो आरो।
आरो
नोंथाङालाय दासिम बहा - बहा बेरायखो?
आंथ' बिदि गोजानाव बेरायनाय जायाखै। बेरायनोथ' लुगैयो लुगैनाया बेरायनो गोसोदो गोसो जायो ओमफाय दासान बे गोजान गोजान जेरावबो। बे मोननाय जायाखै आरो।
औ - औ।
खोथा बुङोब्लाथ' गुवाहाटिफ्रावल'सो थांनाय जादों माने दा बेरायनो लुगैगासिनो दङ। बेरायनो लुैगैनाया अरुणाच' हल स्किम ओमफाय सि लं
औ।
ओमफाय मानालि बेफोराव आरो।
मोनालिया अबाव मोनलाय।
हो?
मानालिया अबावमोनलाय
मानालिया हिमा हिमाचल प्रदेशआवहाय
औ हिमाचल प्रदेशआव गोग्लैयोना
उम दा द्रिम आरो हिमाचल प्रदेसथ' बिराद मोनसे गोदोनिफ्रायनो साननानै थानाय आरो बेयाव थांथारगोन होननानै दा बे जायगानि बे जायगानि आबहावा बे जायगानि थासारि दासिमथ' बिदि जेरावबो बेरायनो मोनथवाखै खाबु जाथ'वाखै र' ओरैनो खाथि खाला गामिफ्राव बेरायलाबायो ओरैनो गामि माने एरियायाव आरो
ओरै सरलपारा ओरै दिप्लाय बिल धिर बिल माबा माबि एसे एनै बेरायलाबायो खाथि खालाफ्राव ओमफ्राय गोजानफ्रावथ' बिदि बेरायदों मोन थांथ'नाय जायाखै थांनाय सिमां दङ थांनायनि ओमफ्राय समा मिलायाखै। दा उन समाव हाय जुदि खाबु जायोबा बेरायगोन आरो।
अ अ बेनिफ्राय आसामनि बाहेरायावलाय जेराव थांफेराखै होनबा?
आसामनि बाहेरायावथ' गैया खनसेबो थांफैनाय जायाखै। खनसे मा होनो भुटान खनसे थांदों। ओमफ्राय गेले फुआव उम बेयाव खनसे थांबाय।
भुटान गेलेफु मोजांना भुटानावहाय?
मोजां मोनदों थांनानै मोजां मोनदों माने निजोम मोनो आरो माने
औ
दावराव दावसि गैया। ओमफाय ओ मानि गारि गारि मथरफ्राबो जोंनाव जेसेबांनाखि थांलाय फैलाय जायो बिसिनाव बेबायदि इसिबां नङा खम। ओमफ्रायो न'फोराबो न'फोराबो जोंनि बायदि नङा। इसिबां मा होनो इदिखौ? ख्रि ख्रि ओम ख्रि ख्रि नङा आरो मानिे एसे गोजान गोजान ओमफफ्राय जायगाया सिरि बांद्राय दावराव दावसि गैया। मोजां मोनो आरो एसे गोजोन मोनो। बाराबो जोंनिफ्राय मोजांसिन। जेनबार हावायाबो माने थान्दा। फ्रेस मोनो आरो। गावखौनो गाव। भुटानाव थाङोबा आरो ओमफ्राय गेलेफुफोरखौथ' थ' इसिबां बेबायादि देरनायथ' नङा बे एसे सिथि जाबाय नालाय।
अ
इसे साइदफोरजोंसो बेरायोबा माने बेबायदि मोनो आरो। मोजां फिल मोनो। उम
ओम
दा नोंथांनियालाय बबावआव मोनसे स्पेसिफिक जायगा दं नामा माने नों थांथारनो गोसो नोंथाङा बहाबा थांथारनो खोनादों ना
औ औ
नोंथाङा बहाबा थांथारनो गोसो जानाय माबा मोनसे स्पेसिफिक जायगा दं नामा?
अ ओम बेबायदि माने जेराव थांजागोन बेयावनो थांगोन बेयावनो थांगोन होननायसो
बि
माने बिदि थांखि दानाय दोननायाव बेरायनो थांथारगोन आं बिदि होननाय गैया आरो दा
जेनेबा सोरहाबा सोरहाबा थनानै थायोना जेनेबा आं जुदि थांनो मोनोब्लाथाय नैबे उमुख जायगायाव थांथारगोन हो
गैया आरो
औ
अबावबा बिदि थांनो मोनबा थांगोन बिदिबायदि साननाय आरो
ओम ओम मोजाङानो जेबो नङा बेखौथ मोजाङानो होनदां औ केन्थु लुगैयो आरोना बेरायनो
अ बेरायनो लुुबैयो बेरायना मोजां मोनो मालाय
ओम दासान्दि ओरैनो बहाबा बेरायगोन नामा
दासान्दिथ' बेरायनाय जायाखै बिदिनो सिगांफ्राव अरुणाचल थांबाय
अरुणाचलावहाय मा मा नुबोखो मा मा नुबोखो खो
खोनायाखै?
अरुणाचलआव थांनानै मा मा नुबोखो?
अरुणाचलआव बिदिनो माबा बाय'लजिकेल पार्क दंमोन ना बेयाव थांदों आरो सिगाङाव बेवहाय थांदों ओमफ्राय कमफा टेम्पोल दङ बेयाव थांदों
बुद्धिसफोरनि
टेम्पोल बेयावहाय थांदों आरो हाजो जायगा नालाय।
होनोमबाबो बेराय लामा फोरा बेरायनो मोजां ना माने
औ लामाफोरा
मोजां फिल फैयो आरोना बायफिसा बाइक जा माने मोजां आरोना मोजां नाङोना
औ औ एसे बैसागुनि सिगां सिगांबा मोजां जायो बेरायनो माने हाग्राफ्रा गोरलै गोरलै रज'योना हाजोआवहाय मोजां नुयो आरो
माने मा होनो नेपालावबो खनसे थांफननो लुगैदों आङो माने नेपालावबो खनसे थांदोंमोन ना आङो माने थांनो मोन्दोंमोन आरो बेयाव मालाबा सम मिलायबाव खनसे थांफिननो लुबैदों आरो गोसो जादों
थांखांबायमोन आंबो थांनायालाय
अ नोंबो थांदों होमबा माबायदि नेपाला नों थांनानै माबायदि मोनदों
मा होनदों
नों नेपालाव थांनानै माबायि मोनदों
नेपालाव थांनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों ओ मोन फोराबो आलासि सिबिनायावहाय अनेक मोजांखौनो मोनदों आङो आलासिफोरखौ थाल लानाय फुजिनाय। उ नोंलाय माबायदि मोनहैनाय हो नोंलाय माबायदि मोनहैनाय?
आंबोथ थांनानै मोजांखौनो मोनदों माने बे माने मोनसे जों ओरै माने बिसोर जों बरफ फुरनायाव थांबाय जादों नालाय माने ओरैनि बरफोरजों हरैनिबो जोङो बरफ फुरनियाव थांनाय जादों नालाय आङो माने बरफोरनियाव थांनाय जानायखाय माने बिसोरो माने ननि मानसिया आलासि बायदि सिबिदों आरो। सिनाया जोंखौ सिथ जेहा लोगोफोरबो दंमोन नालाय जोंखौ सिनायाबाबो माने बिसोरो मा गावसोरखौ ननि मानसि बायदि आलासि बायदि ननि सि सिबिदों आरो बिराद मोजां आदोद खालामदों। जानाय लोंनायनि बिथिङाव थानायनि बिथिङाव। माने फारफ्रोमबो बिथिङावनो बिसो बिसोरो जोंखौ बिराद मोजाङै केयार खालामदों आरो। बिराद मोजां मोनदों गोस गोजोननाय मोनदों माने बिसोरनि आखल आखुफोरखौ नुनानै बिराद गोजोन्नाय मोन्दों आरो माने आलासि सिबिनायाव समाजनि बिथिङावहाय बिसोरनियावहाय इउनिटि मोजां मोनबोद
उम।
खोनादों।
औ खोनादों। उम राय्लायनायफ्रासो एसे जेनेबा बिसिना नेपालनि रावाव सोदेरनो नागिर ना जोंनि बिदि एसे अबबा गोरोबनायबाबो एसे अबबा अबबा आलादा आलादा। सोदोब बाहायनायफ्रा।
रायलाय नायाथ बिसोरनिया माथो बुंबावनो जेनेबा मालाय जायगाबो जाहैबाय मानि बिसोरनिया आरो मिदियामबो गैया। गामिफोरावहाय गावजों बाव रायलायनानै फोथांनानै लाखिबा लाखिबाय आरो बिनि अनगाथ बिसोरनियावहाय जारला जायो माने लाखिनो थाखाय दा फरायनायबो गैला मानैबो गैला मिडियामसफोरा मानानि नेपालि मिडियाम इंलिस फरायोदां सोरो बेफोरावहाय गैया जालाङो आरो
दाथ' बर' स्कुल गायसनबाय खोमादांना
जाबाय गायसनबाय दङदां एल पि फोरावहाय गायसनबाय जानांगौ। आंबो एसेबां मोजाङै मि थिबाङा आरो। जायखियानो जाया माने गोदान जोलैफोरा माने एसे खम जाबाय आरो। आरो रोंनाया बर' रावखौ माने
गोदान जोलैयाथ' गोदान गोदान खार थाफाबाय थायो नालाय गोजामफोरजों बारा सोमोन्दो गैयै जालाङो
औ
बेखायनो दानि गोदानफोरा एसे माबा जाबाय आरो
जाथ'सिगोन ना होमबा?
जाथ'गोन दे औ दे दे।
ओं दे।